हेलौ औ खोनादों नोंथां।
अ आं नोंथांजों औ खोनागासिनो आंबो नोंथां।
अ नोंथांङा मा खालामगासिनो?
आं ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ
माने आं दायो नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हर दोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ जों बिदिब्ला दायो आबहावानि सायाव सावरायलायनोसै
औ औ औ औ औ
सावरायनो टाइम मोनगोनदा नोंथांङाबो?
औ सावरायनो ओं सोलाबगोन नोंथांङा एसे सिगांङाव एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना आबहावानि बागै?
औ हागोन बिदिब्ला आंनो फोरमायग्रोनोसै आबहावानि सोमोन्दै आबहावा आबहावा होनोब्ला जों गासैबो बुहुमाव थानाय जिब जुनार मानसि दुम जि दाउसिन दाउला जों गासिबो थांनानै थानो हाया।
औ
बिनिखायनो जोंङो आबहावाखौ नांथारगौ बा जों आबहावाखौ सा सान सिखोनै लाखिनाया जों साफ्रोमबो सुबुंनिनो दायथ'
औ औ
बेनिखायनो जोंङो आबहाव बा बिफां लाइफांखौ जोंङो दानफायालासिनो जोंङो गायनांगोन आरोना। गायनानै जोंङो सोरगिदिंखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन अब्लासो जोंङो जिउ खुंनायाव गोग्गो देहायै
औ
बा माबायै मोजां देहायै जोङो सो सोलिलांनो हागोन आरो जिउ खुंलांनो हागोन।
औ औ
बेनिखायनो जोङो सुबुंजों आबहावाजों जोङो सोमोन्दो खाथि सोमोन्दो दंलायो होननानै आं सानो आरो। ओमफाय
औ औ
बे आरो आंनि गिबि माबाया बेखेवजेननाय आरो बिदि ब्ला नोंथाङाबो दे फंनैसो बुंहरदो आबहावानि सायावनो
औ ओ आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बे ओम मिथिंगायाव जि जों सोनारनानै दङ जेरैबायदि ओ दाथ' बारहावाफोरा गुबुंले जानो हमदोंना नोंथां। ओम बिदि बेखायनो जो गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो रैखा खालामनो थाखाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौ गायनो नांगौ। आरो जायगाफोरखौ जों साखोन सिखोन खालाम नांगौ। ओ प्लास्टिक बायदिसिनाफोरखौ जोङो थामाने ओरैनो गारलाबायनो नाङा आरो थामा प्लास्टिक मा मा प्लास्टिकफोरा जोंनिया ओ मालाबाबो बियो सेवनानै थाङा ना नो थां बेनि थाखायनो जों बेफोरखौ औ औ बेनिखायनो जों बेफोरखौ ओम दाबसे जायगायाव मोजाङै दोननानै बेखौ जोङो। ओम बायदिसिना खामानियाव बाहायफिननो हायो।
मानो सावोब्ला माने मोजां जायो आरो ना। सावोब्ला माने बे सेवनानै थाङा नालाय उम जोङो हाखराव बा हायाव गारलाबायनानै दोनबाबोथ' बे सेवा नालाय
औ औ औ
बेनिखायनो जोङो प्लास्टिकफोरखौ सावनांगौ आरो जिब जुनारफोर थैयोब्लाबो जोङो फबनानै दोननांगौ आरो माने।
औ औ
जिब जुनारफोराथ' जाहा सेवनानै थाङोब्ला जाहा मोना मोना बे मोना नाया जोङो सुबुं हा हां लानायाव गन्थंआव हाबोब्ला जाहा बेमार आजार सोमजिनो हागौ आरो। बेनिखायनो जिब जुनारफोर थैयोब्ला माने जों फबनानै दोननांगौ आरो।
औ
खिनि आरो आब'हावा गुबुंले जानायनि जाहोनफ्राबोथ' गोबां दंसैना। बिदिनो गोबारै गारि मथर खारनाय गारि मथ थरनिफ्राय उखुन्दै गनायाबो जाहा आबुं हावायाव गुबुंगले माबा सोमजिहोयो। आरो दिनो कलकारखानानिफ्राय उखुन्दै ओंखारनायाबो जा बे बुहुम मि थिंगायावनो ओंखारनानै बे बारहावाजों माबायोना बियो।
औ औ औ खहा खालामो। खोनादो ना नोंथां? हेलौ खोनादों ना? हेलौ नोंथां।